हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ ओरैनो दंथ'यो नै जिरायनानै फ्रियानो
बिदिब्ला जोङो ओ बर'फोरनि दोरोङारि गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै दान्दिसे रायलायनो ओ हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन दा ओरैनो फ्रियानो दंथ'यो नालाय
औ बिदिब्ला जोङो ओ रायलायदनि बर'फोरनि ओ दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोङो मिथिखायो नङा होनब्ला नोंथां?
नंगौ नंगौ
औ जोंङा बयहा बयबो हारियानो जोंनि ओ गावबा-गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय माखासे गानग्रा-जोमग्रा बाहायो बे गानग्रा जोमग्राफोरा जोङो हारि लानानै हारि गुबुन-गुबुन जायगायाव जेरैबायदि जोंहा बर'फोरनि बेलायाव जोङो बर' हिनजाव फोरा दख'ना गाननायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो ओ हौवाफोरखौ जोङो गामसा आरो आर'नाइ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथा
नंगौ नंगौ
औ बे ओ गाननाय-जोमनाय ओ बेखौ गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै रायलायनायनि सिगां जोङो बेफोरखौ औ दानाय लुनायनि ओ सोमोन्दैबो जोङो गिबियाव रायज्लायग्रोनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
औ बे गाननाय जोमनायखौ सोरजिनो थाखा ओमफ्रायदि गिबियावनो ओ गोदो गोदायहाय मा खालामोमोन ओ इन्दि एम्फौ फिसिनानै बे इन्दि एम्फौनि ओ फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुंफोरखौ दिहुननानै लायोमोन औ बे खुन्दुंफोरखौनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि-बायदि फिथाइ बिबार बायदिनिफ्राय थिग बेफोरबायदिफोरखौ बुथुमनानै जोङो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंङो गाब फोरबो होनानै लायोमोन ओ बे गाबफोरखौ होखांनायनि उनाव जोङो आइजोफोरा जोङो ज' ज' लोगो नांनानै सोंनानै जोङो जिफोरखौ दानानै लायोमोन जोङो माने जोंनि न'खराव नांगौ जानाय गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा आर'नाइ बायदि फालिफोरखौ जोङो गावबा गावनो सोरजिनानै लायोमोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
औ बे गाननाय जोमनायफोराव जोङो माखासे समायनायनि थाखाय आगर आखाइ एरनायबो नुनो मोनो। जेरैबायदि ओ दाउथु बड' हाजै आगर आगर गिदिर आगर फिसा ओ माउजि आफा थाइगेर बिबार जोंहा गोबां आगरफोर दङ बेफोर आगरफोरखौ जोङो समायनायनि थाखाय दख'ना आर'नाइ बायदिफोराव जोङो ओ एरनाय नुनो मोनोमोन
नंगौ
औ बेबायदिनो जोंहा दख'ना होनोब्लाथ' जोङो मोननै रोखोमनि जोङो नुनो मोननाय नङा होमब दा ज जेरैबायदि जोंहा अग्राम दख'ना आरो लांगा दख'ना जोङो अग्रं दखनाखौ ओ जायगा लानानै जायगा बाहायनाय नुनो मोनो आरो। नाथाय लांगा दख'नाखौनो जोङो आथिखालाव जों बांसिन बायनाय नुनो मोनो। अग्रं दख'नाखौ जोङो जायगा लानानै जायगा बाक्सा उदालगुरि गवालपारा बायदिफोराव जोङो बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनो। थिक बे बायदिनो जोङो लांगा दख'नाखौ जोङो आसाम नाङैनो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो बर'फोरा आरो।
औ औ
माखासे बर'नि समाजारि हाबा हुखा दोरोङारि बायदिफोरावबो जोङो बर'नि दख'ना हिसाबै लांगा दख'नाखौनो जोङो बाहायनाय नुनो मोनो।
नंगौ
औ बेबायदिनो जोङो बर'नि ओ हाबा हाबानि बेलायावबो जोङो हिन्जाव गोदानखौ दख'ना थावसि गाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसे बिथांखौ हिनजाव गोदानखौ हेफाजाब होफाग्रा बैराथि बिथांमोनखौबो जोङो दख'ना थावसिलावनो जानाय नुनो मोनो बे दख'ना थावसेयााय जोंना गोजा गाबनि जायोमोन गोदो गोदायहाय माने ना थाबसेखौ जों गोजा गाबनि बानायांगौ बेफोरबायदि ओ रजागाव होननिबो जोंहा माखासे फोथायनाय दंमोन आ हाबा ओ गोबां ओ जायगानिफ्राय बा गुबुन गामि खाथिनिफ्राय गोबां मानसिफ्रा जमा जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
बे ओ हाबाफ्राव गोबां मानसिफोरनि गेजेरावहाय माने बयनिबो नोजोरा जाहाथे बे दख'ना गोजा गाननाय दख'ना थावसि गाननायखौ जेहाथे हिनजाव गोदान होननानै जोङो सिनायथियो। मोननो हायो बा हिनजाव गोदाननि नोजोरा बयनिबो मेगनाव थाङो बे हिसाबै माने दख'ना थामसिखौ गोजा गाब होनानै जोङो गानहोनाय जायोमोन आरो।
थिग बेबायदिनो ओ बैराथिफोराबो जोंहा दख'ना गोजा बा दख'ना थावसिखौनो जोङो गानहोनाय जायो। बेबायदिनो हौवा गोदाननि बेलायावबो‌ गामसा आरो आर'नाइखौ जोङो गानहोनानै हौवा गोदानखौ जोङो देलायहोनानै लानाय जायोमोन। ओ बे ओ गाननाय जोमनायफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो जा मिथिगौ एसे बुंदो
औ औ नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनोबो आं जि एसे मोनथियो बिनि बागै एसे फोरमायनानै होनोसै नोंथां।
औ नोंथां।
आं नोंथांनो माने गोदोनि आरो आथिखालनि फारागनि सायाव एसे फोरमायसै होनबा गाननाय जोमनायनि बेलायाव
अ
जोंहाथ' मोनथिखायो गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो जोंहा बर'फ्रा दोरोङारि आगजु महरै माखासे आगजुफोर बाहायनानै गावसिनि गानग्रा जोमग्राफोर खौ बानायनानै लानाय हुदा दंमोन होननानै
औ
जों बेफोरखौ मोनथिखायो जेरै जोंहा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो जि दंफां माखासे दंफांनि आगजुफोर बानायनानै लानानै जोंहा गावसिनि नांगौ जानाय जि गानग्रा जोमग्रा गामसा दख'ना बा जोमग्रा बेफोरखौ जोंहा बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनोमोन। गोदो गोदायनि समाव जोंहा जेरै बे गाव-गावबा गावनि गानग्रा जोमग्राखौ दानो थाखाय जोंहा जेरै थार बिदिनो इसानसालिनि गोनांथि जायोमोन। जोंहा मोनसे सान‌ इसानसालिनि गोनांथि जानायलाय जोंहा बैयाव नांगौ जानाय मुवा बेसाद बा बैसोर आगजुफोरखौ जोंहा माबा नांगौ जानानै होनो बुङोब्ला जों बुंनो हायो जेरै जोंहा दंफां खायसे-खायसेया औवानिबो होयो खायसे खायसेया गयनिबो होयो बा दंफांनि होयो बिदिनो जोंहां थं खुन्था थंब्रै दाननानै बेखौ जोंहा गायनाय जायो। दै गायनायखौ जोंहा गोदान मोनसे बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो मुं होबोदों जायखौ जों साल ता होननानै मिथियो
औ औ
बिनिफ्राय आरो जों बुंनो हायो बिदिनो गान्दै बा बिदिनो जोंहा जि दानायाव गोबां बायदिसि जायनो गोनांथि जायो माखु बिदिनो बिनि अनगायैबो जोंहा मुस्रा सोरखि गोबांनि गोनांथि जायो मोन आरोना नाथाय बैफोर दोरोङारि आगजुफोरखौ जों आथिखालाव गोबां माने खमखौनो नुनो मोनसै माने नुस्राला नो होनजानाय होननो बुंनो हायो आरोना जों माने माने खायफा-खायफा गामियावल' थासै आथिखालाव माने नुनो मोनबांलिया आरोना।
औ
गोदोनि समाव खोनानाय बायदिब्ला जोंहा आबै आबौ बा आजै आजौमोननि समाव जोंहा मानो होनोब्ला दाउखौनि गाबनाय माखासे बैफोरखौबो जोंहा रिंखांनायजोंनो माखासे मोजां मोजां सिनारि आगरफोर एरखांनो हायोमोन बा बबेबा सिलाजों बिरलांनाय दाउफोरखौ नायनानै नुबानो जोंहा आ आगर एरखांनो हानाय गोहोआ दंमोन होननानै जों मोनथिनो मोनो आरोना।
औ औ नंगौ
बिनिफ्राय आरो जों आथिखालाव बैफोरखौ नायोब्लाथाय जों आथिखालावथ' जोंहा गोदोनि समाव गांसेखौनो दानो गोबां खस्थ' खस्थ' जायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जों सानसेयावनो गांब्रै गांबा गाहाम दा दिहुननो हानाय जि सिफोरखौ जों नुसै आरो ना नाथाय थेवब्लाबो आथिखालनिया आरो गोदोनि जोंहा गोबां फारागखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला गोदोनि जोंहा जि आखाइजों बानायनाय जि सि जोमफोर गावसोरनि गानग्रा जोमग्रा बैफोरहा जोंहा गोबां गोबाव गोबाव समफोर जोरोमोन होननानै जों बुंनो हायो। नाथाय आथिखालाव जोंहा जि मेसिनजों दिहुनजानाय जि जि फोर बा सिफोर बेखौ जोङो एसेबां गोबावसिम जोरनायखौ जों बुंनो हाया आरोना
औ औ
जेरै जों गोदोनि समाव गाव गावनो खुन्दुंखौ लुनानै दानायखौबो जों बुं माने खोनानो मोन्दों आरोना बोरै बोरै खुनदुंजों लुयो। खुन्दुंजों दानानै नाथाय आथिखालाव जोंहा गोबां माने बैफोर दुप्लिकेट बा नखलि जानो हमबाय आरो ना जेरै जोंहा गोनोखो मुगाजों खारफानानै जि माखासे बर'फोरनि दोरों ङारि फैफानाय आगर बैफोर आगरफोरावबो जोंहा गोबां गुस्लायलांनायखौ जों नुनो मोनसै। जेरै जों आर'नाइ आर'नाइखौ होनोब्ला जोंहा आथिखालाव जोंहा साबैसे बर' आइजो बा बर'फोरखौ जोंहा न'खराव न'आव दानानै लानायखौ जों नुनो मोनो। साबेसेखौ नुनो मोनसै बेखौबो जों नुनोनो थांलिया जोंहा मेचिनजों दि मेसिनजों दिहुननाय जि आर'नाइ बेफोरखौसो जों बांसिन लानो मोनसै गोदोनि समाव जोंहा आं खोना जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला खोनानो मोनो जे जेरै जोंहा बर'फोरनियाव आर'नाइया थायोमोन नों गुफुर गोजा बेफोरल' बांसिन थायोमोननो। नाथाय आथिखालनि आर'नाइखौ जों बुंनो हायो जे मोनसे आर'नाइआवनो जोंहा गोबां गाब बा बिदिनो जोंहा गोसोम बो सिन्थाय ओंखारलायलांनायखौ जों नुनो मोनसै। गोदोनि समावबा जोंहा आर'नाइया एसेबां बिदि खालार गाब गोनां थायामोन जाहैदों। जेरै जोंहा मोनसे गाब नालाय मोनसे गाबजोंनो आगरफोर बेखांनानै जोंहा बेखौ आर'नाइ महरै लानाय जोमग्रा महरै लानाय बेफोरखौ नुनो मोनामोन। बिदिनो जों नाथाय आथिखालाव बिदिनो बुस्लायबोनायखौ नुनो मोन्दों आर ना जेरै जों बुंनो हायो। आर'नाइआथ जाबाय जोंहा जि आइ थेक मोननाय मोनसे दाख्लै बावैसो जि आइ थेक मोननाय मोनसे बर' हारिनि नेरसोन। मरै जों बुंनो हायो जायखौ जोंनि बर' हारिनिफ्राय रावबो सेननानै लानो हानाय गोहोआ गैला होननानै जों बुंनो हायो आरोना बिदिनो जों आर'नाइआव जाखो जोंहा हाजो आगर एरि जेरै बिदिनो जोंहा गोबां आगरफोर दंबावो जेरै दाउसा मोख्रेब थाइगिर बिबार दहाय नोंथाङानो फोरमायलांखानाय बायदिनो
औ
नाथाय बैफोर आगरफोरखौ गोदोनि समावसो एरखांनाय जायोमोन आरो ना। आथिखालाव जोंहा एसेबां बेफोर आगरफोरखौ एरखांनायखौ जों नुनो मोनलिया। मानो होनोब्ला गोदोनि समाव आबै आबौबा दै आ जौमोनहा आखाइजोंनो गावसिनि मोजां मोजां बिबार बा मोजां मोजां हाजो बिदिनो बायदिसिनाफोरखौ नुनानैनो गावसिोरनि गानग्रा जोमग्राफ्रावनो एरखांनानै लायोमोन नाथाय बैफोरनि जि आदब खायदा आखु बा खान्थिफोर जि बोरै बोरै बोरै एरखाङोमोन बोरै बोरै दायोमोन बैफोरखौ जोंहा आथिखालनि सुबुंफ्रा सोलोंनो हानाय इसेबां सोलोंनानै लाबोनाय गुनफ्रा गैलिया आरोना।
औ नंगौ माने आजि ओ दानि जुगाव माने बेफोरो ओ मुगानि थाखाय जाहैबाय माने जोंहा समनिबो आंखाल नङा होमबा अ समखौबो सुनानै जोङो ओ बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो ओ माखासे दोनथ'नो गोनां जायो मानेनि आखाइजों दानाय ओ खामानिया माने गोबां सम लायो गांसेनि थाखायनो गांसे दिहुननो थाखायनो आरो बिनि बेसेनाबो गोबां जायो नाथाय ओ जोंनि आथिखालाव गोनोथो मुुबाजों दिहुननाय मुवा बेसादफोरा जोंहा गोबां खम बेसेनावनो मोननाय जायैखाय माने जों बेफोरबायदि हुदाफोरखौ माने सोलोंनो नागिरलयो आरो माने जोङो गोबां सम लानायलाय लोगोसे बेसेनाबो गोबां जायो जोंहा हाथाइनि आंखालबो जायो बेनि थाखायनो जोङो बेनिखो मुगाजों दिहुननाय बे गानग्रा जोमग्राफोरखौखौ जों बांसिन बाहाय नुनो मोननाय नङा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ दा बिदिब्लाथ' जोंना समा जाबायना?
औ नोंथां जोंहा समाबो गोबां गोबाव जानानै फैबाय। बिदिब्ला दोनथ' जाासिगोन नामा औ दे गोजोन्थों नोंथां।